हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां
हेलौ औ नोंथां खोनादोंना? खोनादों ना?
औ नोंदां खोनादों
औ ओ नोंथांखौ आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन नोंथां
औ नोंथां सोंजागोन
औ नोंथाङा एसे उम बरफोरनि जानाय लोंनायनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां हागोन
औ
औ बर'फोरनि जानाय लोंनाया जोबोर मोजां आरोना बर'फोरनि जानाय लोंनाय नायाव आं उम अनला खारैनि बागै एसे फोरमायनो सानदों
औ औ
ओ अनला खारैया बर'नि साबसिन ओंख्रि आरोना बे अनला खारैखौ ओ अन गुन्दै खालामना नानै दैखौ गोदौ होनानै अन गुन्दै खौ होनानै अनदला ओंख्रि संनाय जायो आरोना
औ
बाहायनाय जायो अनला खारैया ओ खारै नङा अनला अनला जाखाया आरोना
औ औ
मुंङानो अनला खारो नालाय औ
औ औ औ
हा खोनायाखै नोंथां? मा होनदों
नोंथाङा अन खारनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ औ हागोन हागोन अन्ना हारिया ' जोंनि बरनि जेनेबा ट्रेडिसनेल फुद माने जों ट्रेडिसनेल जानायानो जाहैबाय अनलाखौ जों औ माने अनलाखौ जों माइरं एसे माइरं माइरं एसेखौ फार् फार्स्टावनो माइरं एसेखौ आं माने अनला संनायनि बागै एसे बुंनानै होनोसै आरोना नोंथांखौ
औ नोंथां ओ
ओ माइरं एसे खौ जों सुना लानानै फार्स्टावनो जोङो बेखौ अन गुन्दै खालामगोन नानै लानांगोन देग्रोनानै लानांगोन ओ बेनि उनाव जों बेयाव मा होयो अ दाउ बेदरानो जा अमा बेदरानो जा जि बुस्थु होगोन मानो जों बेखौ जों फार्स्टावनो एवग्रोनो लानांगौ जाहैबाय एवग्रोनानै लानायनि उनाव ओ दै होनानै बेखौ दैया ग्लब ग्लब गोदौबाथाय बेयाव बे अनखौ सार नानै होनांगौ आरो। होनायनि उनाव खारैखौ जों होनांगौ जायो खारैखौ बेयाव खारै होनानै होमबानो
औ।
मोजाङै गोदौ होबानो होनबानो जाबाय आरो बे अनला। आरो अनला न' नङा जोंनिया बर'फोरनि जानाय लोंनाय नारजिजों अमा बेदर गोबां बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन रोखोमनि दं। औ। ओ बिदिनो सबायखौबो बिदिनो एखे रोखोमनिनो संनाय जायो। ओ अमा होयो अब्ला अमाखौ एसे अब्रामना लाग्रोनांगौ बेनि उनाव सबायखौ जों फार्स्ट थावनो सोरबा सोरबि रुग्रोनानैबो लानाय जायो आरो सोरबासो सोरबि रुवालासिनो दाइरेक्ट एव फ्रामनानैबो खारैखौ होखानायखौ नुनो मोनो आरो। ओ बिदिनो नोंथांनि बायदिबा माबायदि सङो सबायखौ माने एसे फोरमायनानै होदो-?
औ नोंथां हागोन। ओ सबाय खौ गिबियावनो सुग्रोनानै लाबाय बेनि उनाव ओ बे-बेनि उनाव ओ दै दैजों आरो सबायजों ओ माने रुना रुनाय बायसा खालामबाय आरोना बेनि उनाव बेनि उनाव संख्रि होबाय खारै होबाय बिदिनो ग्लब ग्लब गोदौ होबाय आरोना
औ।
बेनि उनाव ओ जेरै हायजें रुहुन बानलु बेफोरदि देना होनांगौ आरोना? बेफोर बिदिनो संनाय जायो आरो
औ।
बेनि ओ बेनि आरो ओ बेदरफोर होबा गोथावसिन जायो आरोना।
औ।
बेफोरबादिनो संनाय जायो आरोना सबायखौ।
औ नोंथांनि बायदिब्ला खारैखौ माबायदि बानायो? एसे फोरमायनानै होदो?
औ नोंथा। खारैया थालि थालिर बिफांनिफ्राय मोननाय जायो आरो ना थालिर बिफांखौ गिबियावनो दानफायबाय दानफायनानै बेनि उनाव जिरबाय आरो ना जिरबाय जिर नानै सान्दुंआव फोरानो आरोना फोराननानै ओ मोजां मोजाङै रानथारबा बेखौ सावनाय जायो आरो ना सावनानै बिनिफ्राय दै दै बाहाय होनानै
औ
ओ सालिनाय जायो आरोना बेनिफ्राय बे सालिनानै ओंखा ओंखारनाय बिगाबखौ मोनसे थेमायाव बाहाय थिमाव बाहायस ओ संनानै ओ बा स'रनो थाखाय मुस्रि एबा हिस्रि गां से होनानै होथेना औ बिनिस सायाव ओ खारै बिगाबखौ होनाय जायो आरो खारै बिगाबखौ खांनानै बिनि सायाव दै होना जोयो आरोना ओमफ्रायनो सारैया जायो आरोना दै दै सायाव दै होयो ओ बेनिफ्रायनो खारैया ओंखारो आरो
औ औ । औ।
नोंथाङाबो आरोबाव जानाय लोंनायनि बागै
औ औ औ जोंना थ' बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनबा गोबां आरो गुबुन गुबुन दंबावो जेरै यै लाथा एम्फौ लाथा एम्फौफोरखौबो जोंनि बर'नि ओंख्रियानो बुंनाय जायो खांख्राइजों मैथा बेबायदिनो खांख्राइजों मैथाखौबो बिदिनो ओ सङो जों फार्स्टआवनो जों खांख्राइखौ एसे माने खांख्राय संनायाबो गोबां बेलेग बेलेग दं आरो बेलेग बेलेग रोखोम खोमनि खायसे खायसे खांख्रायखौ माने सिफाय बुथारनानैबो सङो सोरबा सेफाया लासिनो डाइरेक्ट खांख्राइखौ जेनेबा मासे मासे सेयैनो होनाय जायो । आरो जोंना थ' खांख्राइ बाथोन गांजेा बाथोन एंखावरि बाथोन गोबां दं औ ओ नोंथाङा एसे गांजेमा बाथोननि बागै एसे फोरमायनानै होदो हायोबा
औ हागोन नोंथां।
औ।
गांजे ओ गांजेमाखौ जोङो ओ दैमायाव गुरनो थांबा मोनो आरोना। बे गुरना लाबबा मोनबोबा बेखौ जोङो ओ सावनानै सावनानैबो लानो हायो आरो ओ थाव होनानै एवनोबो हायो आरोना बेनिफ्राय हाय ओ रुसुनबाय बानलौ होबाय बा मस्ला जाब्रांखौबो होजायो
औ
बेखौनो एवबाय एबा सावनानै लानानै नानै ओ बिदिनो देनानै बाथोन जानाय जायो आरोना
औ औ
औ नोंथां औ
बिदिनो आरो खांख्राइ बाथोनखौबो बिदिनो जानाय जायो जोंना
औ औ
बिदिनो जोंनाथ' आरो बर'नि गुबै आरो अनला अनलाखौथ' जों जों जेनेबा जोंनि हाबायाव हाथासुनियाव जोंनिया होनाय जायो नालाय जोंनि हाबाफोरावबो जानाय जायो अनलाखौ खैना गोदाना जोंनिया संथारनांगौ जायो अनला ओंख्रिखौ
औ नोंथां नोंगौ
अ ओ बिदिनो मा होनबावनो नोंथां नोंथाङा एसे ओ मा मा मिथिगौ एसे फोरमायनानै होबावदो ।जानाय लोंनायनि बागै
अ नों औ हागोन नोंथां
औ
ओ आं दा बुंनो सानदों जे
औ
ओ मैगं थाइगंफोरखौनो बाहाय बुंनोसै नोंथां
औ औ औ दे बुंजागोन।
बा औ ओ मैगं थाइगं मैगं थाइगंखौबो जोंङो ओ जाग्रा महरै बायनाय जायो आरोना ओ गो थां मैगं थाइगंफोरा गोबां मैगं थाइगंफोरखौ जोङो न'आवनो ओ आबाद हिसाबै मावनानै ओ जानो हायो हायो आरोना
औ औ
बे ओ बेफोर जाग्रा मुवाफोरखौ जों जेरै ओ जिंखा बिन
जिंखा भिन्दि लेस्रा बेफोरबायदि जोङो ओ आबाद मावनानैनो न'आवनो ओ जानो हा हायो आरोना आरो ओ बेनि अनगायै बो जों ओ हाग्रायाव बायदि मैगं मोननो हायो
औ
बेफोरखौनो जों ओ जाग्रा हिसाबै बाहायनाय जायो आरोना
औ औ औ नोंथां नोंथांबा समाबो जाया नङा जाबाय नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननाय जाबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां गोजोन्थों।
होमबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे जागोन। औ दे।